खां
अ खोनादों नोंथां।
औ ओ गिबियावनो आंखौ फन हरनायनि जाहोना बेनोदि आं नोंथांजों एसे मोनसे आयदानि सायाव रायलायनो आरो सावरायनो होननानै हरदोंमोन आरो नोंथाङा आंनो समनो हागोन ना?
औ हागोन दे नोंथां।
अ दा जोंना आयदाया बेनोदि आं नोंखौ बैसागोनि सायाव एसे ओ नोंथांजों सावरायनो होननानै हरदोंमोन आरो
औ नोंथां सावराय जागोन दे। औ नोंथां फोर अ
मा बुंदोंमोन नोंथाङा?
नोंथाङा नोंसोरनियाव बैसागुखौ बोरै फालियो नोंथाङा एसे फोरमायनानै होदो।
बैसागुखौ
औ
दा बुंनो थाङोब्ला बैसागोआ जोंनि बर'नि नों एंगारहायै मोनसे आंगो फोरबो नङा होमबा नोंथां। बेखौ नोंथाङाबो मिथिगौ। मानो होनोमबा नोंथाङाबो बर'। बैसागुआ जोंनिनो बर'हारिनि मोनसे एंगारज एंगार हायै आंगो फोरबो बेखौ जोङो बैसागु बोसोराव बोसोराव खेबसेल फैयो बेखौ जोङो गाजा गोमजायै खुङो आरो बे खुंनायखौ फारियै बुंनो थाङोब्ला ओ बैसागआव गिबियाव मोसौनि फैयो आरो जेरै मोसौ थु थुखैनाय बोरमा थुखैनाय बेबायदि आरो बेखौ थुखैखांनायनि उनावबो साननै बा सानथामनि उनाव मानसिनि जायो। बे मानसिनिखौ। अ ओरैबादि बिदि गाजा गोमजा खुंनाय जायो जे ओ बे बैसागु ओम बर'नि आंगो दामग्रा देग्रा आगजुफोरखौ लानानै आरो बर'नि जेरै गाननाय जोम जोमनाय दखना फाथा बेफोरजों समायसारनाय बेफोरखौ गाननानै आरो दामग्रा देग्राफोरखौ दामनानै ओ गामि गामि ने ओ रायजो नाङैनो रंजानाय जायो आरो जेरै नखरफोरावो बिदा फंबाय बिनानाव बाय बाहागि गासैबो आरो रायजोनि रायजो राजा गासैखौबो लानानै गाजा गोमजा खुङो बेबायदि आरो जानाय लोंनायफोराबो बिदिनो आरो दा नोंथाङा बिनि बागैनो एसे बुंथिना बुंथिना होबा हामगौ नोंथां
औ जोंनिथिं थ' बैसागुखौ गिबियावनो मोसौ एबा बोरमाफोरनि थाखाय खुंनाय जायो आरो नैथि नैथि दिनाव जोंहा मानसिनि एब फालिनाय जायो आरो माने ओ जोङो गिबियावनो उन्दै गेदेरजो सनमान लालायलायो गेदेरा उनदैखो सनमान होयो बेबायदिनो सनमान लायो आरो ओ बिनि उनाव जोङो मोसानाय फैयो जोंनिया बयबोथ' मिथिखायो बैसागुआव बर'फोरा मोसायो होननानै गामि गामि औ जोङो खाम जथा सेरजा सिफुं लानानै गामि गामि मोसायो । बिनोसै आरोना नोंथां नोंथाङा एसे फोरमायनानै नानै होदो ओ माने मा मा गानो जोंनि बर'फोरा मोसानायाव
औ
ओ जोंनि बे बैसागु मोसानायाव बा जोंनि मोसानायखौ समायसार होनो थाखाय जेरै बर' आइजोफोरा गोमो गोथां बा बायदिसिना आगरनि दखना गानो फास्रा लायो जेरै आसान बा बायदिसिना गहेना जा समायसारनाय गहेना बा फास्रा दखोना जेरै फोथा बेबायदि देलायो बा लायो आरो हौवाफोरनि होनोब्ला बिदि गाननाय ज जोमनाय बर'नि जेरै गामसा आरनाइ बिफावरि बेबायदि आरो
औ आरो नोंथाङा ओ जोंनि ओ बर'नि जानाय लोंनाय बैसागुआव मा मा मोनथियो एसे फोरमायनानै होदो
ओम बैसागोआव जोंनि बरनि जानाय लोंनाया बिदिनो स ओ जेरै फस्ला जायो थालिरनि फस्ला जेरै माने गासै बेसेबां जानागौमोन्थाय ओ फरटिनता जानांग
औ जायखिजाया जोङो औ जों जायखि जाया जानाय जायो
ओ
गोखा गोखै जानाय जायो जोङो औ
जेरै थालिर फस्ला दिंखि
आरो जोङो उखायबो जायो लोंनाय औ
जुमाय
औ
नोंगौ
आरो नोंथाङा बैसागुनि बागै जोंनि मा मा बुंनो सानदों एसे फोरमायनानै होदो
बैसागुनि बागै बैसागुआथ‌ आं सि सिगाङावनो बुंखाबाय बियो जोंनि बर'नि जे एंगारहायै आंगो फोरबो बेखौ फालिनाया जोंनि गोनांथि मानो होनबा बियो जोंनि हारिखौबो सिनायथि होयो नोङा होमबा
औ अ जोङो बैसागुखौ मोनसे जोंनि बरनि गोदान बोसोर होननानैबो जोङो फालिनाय जायो आरो औ जोंओ बैसागुखौ स्नि साननि थाखाय फालिनाय जायो
आम नोंथां बे स्नि सानखौ मा मा हिसाबै बा माबायदि फालिलांनाय जायो नोंथाङा बेखौ एसे फोरमायना होनो हागोन ना?
औ जोंनि खिथ फालिनाया सेथि दिनखालि मोसौ एबा बोरमा जिब जुनारनि थाखायनो फालिनाय जायो। आरो‌ दहाय सिम सिगाङावनो बुंबाय दे नैथि सानखालि जोङो गेदेर उन्दै सनमान लायो होननानै। नै
औ
औ बेबायदिनो आरो
उम
उम
ओ अ सेथि नैथि थामथि बेबायदि फोरमायनो हागोन ना?
नोंथां आंथ बांद्राय मोनथिनाया मोनथिया जोङो बि नैथि दिननिफ्रायनो जोङो रंजानाय बाजानाय मोसानायाव ओंखारलाङो आरो बिनिफ्राय आरो बेबायदि फालिनाय जाया जोंनिथिंजाय औ।
थिया नोंथां बेनि थाखायनो नोंथांनाव ओ मिथिगौ साननानै आं सोंनाय जादोंमोन आरो।
औ सोंजायो नोंथां जेबो नोङा। नोंथाङा आरो खाम। खौ बोरै बानायो बिफोरनि बागै एसे मिथियोबा खोन्थानानै होदो।
खामनि बागैथ' आं बारा एसां मिथिया थेवबो जे खामखौ आगोलनि आबै आबौफोरनाव सोङोब्ला बिसोरो बुङो जे खामखौ बिदिनो मैसो बिगुरजों बानायो बेबायदि होननाय खोनादों आरो मानो होनबा जोंथ' नुफेरा होबो नालाय बेनिखायनो। बारा मिथिया आरो।
औ। नोंथाङाथ' बैसागु मोसागोफेरनाय जानांगौ ना?
औ औ।
बेनिफ्राय आरो नोंथाङा, औ आंबो मोस मोसायो मोसानाया।
औ।
नोंथाङा आरो मा मा मोनथियो एसे गुवारै फोरमायनानै होदो बैसागुनि बागै।
गुवारै फोरमायनोबोथ' नोंथां आं एसेबांबो माने गोसोआव गैया आरो रोंनायबो नोङा आरोना। जा आगोलाव जिखिनि बुंबोबाय बिनोसै।
औ नोंथाङा जा मिथियो बेखौनो एसे बुंनानै होबावदो।
अह, बुंनो थाखाय आगोलाव बुंनायाबोथ' थांबाय बेबोथ' गोनां नङा होमबा बैसागु मोसानो थाखाय? ओ आं नोंथांखौ बेखौनो सोंबावगोन दि जे बैसागु मोसानायाव बे दामग्रा देग्रानि गेजेरजों मा मा गोनां थि आरो जेनेबा मा मा थाबावो बे दामग्रा देग्रानि गेजेरजों? जेरै खाम सिफुं जथा बेफोर थाबाय आरो मा मा दंबावो?
जोंना बे गंगोनाखौ लानाय जायो। आबै आबौ मोना गोदोयै गंगोनखौ दामोमोन नाथाय दानि जुगाव गंगोनाखौ दामनाय नुबांला मानसिफोरखौ माने जोंनाबो बांद्राय दामनो बो मानसिफोरा
औ।
एसे खम नुनो मोनो आरो ना गंगोनाखौ।
औ।
बिनिफ्राय जोङो सेरजा हुनायबो नुयोमोन गोदोयो नाथाय दा सेरजा हुनायाबो गैला। जोबलांबाय। औ।
ओ, बे लामग्रा देग्रानि आगजुआथ' गिबियावनो खाम सिफुंसो फैनाय नङा होमबा नोंथां? खाम सिफुंआनो
औ
जेरै ओम खाम, सिफुं, सेरजा, गंगोना जेरै जाबस्रिं थरखा बेबायदि जोबोर गोनां आरोना नोंथां।
औ
बैसागु मोसानो थाखाय बा फालिनो थाखाय।
औ नंगौ नोंथां। जों ओ जों दा बैसागु होननो थाङोब्ला जों गामि गामि बयबो मोसायो। आरो न'खर न'खर मो सानायाव बयबो जोंनो ओ माइरं बा फैसा हरनाय जायो आरो। बेनिफ्राय जोङो बि खौ उन्दै गेदेर गासिबो जयै
औ लोगो नांनानै
ओ लोगोनांनानै ओ लावखार जानाय बा खाना जानाय बुंनाय जायो आरोना
औ औ
उम नोंसिनिथिंबो जायो जानांगौ बिदि?
औ जायो नोंथां।
अ
मानो होनबा गामि गामि बेबायदि बैसागु फोरबोखौ गासैबो फालि-फालिनाय जाखायो नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां।
औ
उम नोंथाङा ओ सावरायनानै माबायदि मोनखो?
ओ नोंथां बे आयदानि ओ बैसागुनि सायाव नोंथांजों एसे सावरायनो मोननानै जोबोर गोजोननाय मोनदों आरो नोंथाङाबो आंनो बे आयदाखौ सावरायनायनि गेजेरजों एसे सम होनो हानायनि थाखाय आं नोंथांखौ हाजासे साबायखर बावो नोंथां।
औ नोंथां जोंनाथ' दा समाबो जाबाय औ नोंथां
उनाव लोगो मोनफिनसिगोन नोंथां
औ गोजोननाय थाबाय नोंथां।
औ दे